हेल'
हालौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां। औ नोंथां रायज्लाय जागोन दे।
औ जोङो ओ औवानि माने औवाखौ मा मायाव बाहायो ओ बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनि नामा?
औ रायलाय जागोन दे नोंथां।
औ ओ जेरै आ ओ औवाखौ जोङो जोनोमनिफ्राय थैनायसिमनो ओ बाहायो होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। नङा होनबा?
औ नंगौ।
औ ओ जेरैबायदि जोङो ओ जोनोम जानाय समावबो जोङो ओ औवाखौ बाहायो।
औ
औ आरो थैनायावबो जोङो गोथैखौ ओ लांनाय समाव जोङो ओ औवानि माने बैसां बानायनानै बेखौ बाहायो नङा होनबा आरो जोनोम जानाय जोनोम जानाय समावबो औवानि माने मोनसे ओ खाथिमालजों ओ बे गथ' गोरलैनि नारिखौ हायो उथुमैखौ हानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ गोदोनिफ्रायनो बेबायदि ओ सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो औवाजोंनो माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा औवाजोंनो न' बानायना लानायखौ नुनो मोनदों आरो न'आव गोनांथि जानाय गोबां आइजें आयलाफोरखौबो बानायना लानाय नुदों जोङो ओ जेरैहाय ओ
जेखाइ खबाइनिफ्राय हमनानै आरो गोबां ओ जेरै ओ न' न'फोरखौबो औवानि खुन्थि होनानै बानायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो गोबां दंबावो आरो ओ नोंथाङा औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां माने औवाखौ जो जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो जोनोमनिफ्रायनो माने औवाजों गोबां रोखोमनि बायदिसिना मुवा बाहायनाय बा बाहायनाय आइजें आइला माने गोबां रोखोमनि माने जोंनि समाजाव माने बाहायजायो आरो माने औवाया मोनसे सोमोन्दो गोनां होननानैबो जो जों बुंनो हायो। माने मोनसे जों दा समाजाव औवाजोंनो गोबां रोखोमनि न' बां लु नायजों लोगोसे जेखाइ खबाइ बायदिसिना मुवा माने गोबां रोखोमनि माने बाहाय जायो आरो औवाजोंनो गोबां रोखोमनि।
औ औ।
माने आइजें आयला बनायो।
औ जोंनि दामनाय देनायफोरनि ओ मुवाफोरखौबो जों बेनिफ्राय बानायो। नङा होनबा? आरो ओ औ आरो बाथौ दुमबाबो जोङो औवाखौ बाहायो औवा औ औवा जों हेबोना बेखौ बेबायदिनो। गोबां आरो ओ जोङो ओ आबाद मावनायावबो औवाखौ बाहायनायखो जों नुनो मोनो गोबां। ओ औवाजों गोबां मुवा बेसादफोर बानायनायखो जों नुनो मोनो। ओ जेरैहाय खदाल खदालनि नांगोल ओ नां गोलफोरखौबो औवाजों बानायो आ रो बेबायदिनो औ गोबां आरो ना हमनायाव बो गोबां बेसादफोर बानायो ओ सेनफोरखौबोथ' औवाजोंनो बानायनायखौ
औ औवाजोंनो बानायो।
औ आरो गोदो ओ आरांगाफोरखौबो औवाजों आरो उन्दुग्रा बिसनाफोरखौबो औवाजों बानायनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरोना। नाथाय दानि मुगायाव औ दानि मुगायाव बेफोरो एसे ओ गोमालांदों ओमबाबो ओ दाबो दं।
माने गोदोनिसाय एसे खम जालांबाय आरो ना औवानि
औ औ नंगौ।
खौबो दासिमबो बाहायो माने औवा गैयाबानो जे जानाय जाया होननाय बायदि आरो माने।
औ आरो न'नि बेराफोर दुमनायावबो दोमना लानायावबो बा मैगं थाइगं ओ नि बारिफोराव बागान गय बागानफोरावबो औवाजों बेरा दुमना लानायखो जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो दाबो बेफोरो सोलिगासिनो नङा होनबा।
औ नंगौ।
औ आरो औवानि बागै नोंथाङा एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औवानि बागैबो बुंनो गोनाङा नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदियैनो माने औवानिफ्रायथ' जोङो औवा मेवाइ होननाय बेखौथ' मिथिगौ नोंथाङा। ओमफ्राय औवा मेवाइ होननायखौ माने बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जायो आरो दासिमबो जायो। बे औवा मेवाइखौ बेखौबो जायो बर'फोरा जाग्रा आदार मुवा हिसाबै बाहायो। उम आरो औवा औवाजोंथ' गोबां बायदिसिना हाबा हुखा खामानि जेरै हुखेन माइ खायनायाव बाहायनाय हिसाबै हुखेन हालेवनायफोरावबो बाहायो नां जंगल बानायनाय गोबां औवाजों बायदिसिना मुवा बानायनो माने बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो।
औ
औ
औ नोंथाङा बुंनाया थारैनो थार ओ जोङो गोबां नुबोदों ओ मैफोरखौबोथ' औवाजोंसो बानायनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा आरो बियो दानिनो नङा ओ गोदोनि बेखायनो जोंनि बर' समाजाव बेफोर सोलिबोगासिनो आ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा जेब्ला हाग्रा बंग्रा बा हाजो हालाय खा खाथि खाथि थायोमोन बै समनिफ्रायनो बेफोर औवाफोरनिफ्रायनो माने माने ओ बेफोरखौनो लाबोनानै ओ न'आवहाय माने बेनिफ्रायनो माने न' बानायना लायोमोन बिसोरो सान्दुं अखानि ओमफ्राय बारग'नो थाखाय
औ
ओमफ्राय अ आरो बे जेनेबा न' बे न' बानायबाथाय ओं औवाजों खुन्थि बानायनानै बिनि उनावहाय ओ बिनि सायाव जिगाब खौ होननानै बेयावनो थायोमोन बिथांमोनहा गोदो दाबो होयो बेबायदि औ दाबो बेबायदि औवानि जेनेबा न' बानायबाथाय बेराफोर ओ नुनो मोनो न'नि बेराफोरखौ औवाजों दुमनायखौ नुनो मोनो आरो आरो न' लुबाथाय जेनेबा उखुमनि थाखाय औवा फेराइखौ खानायखौबो नुनो मोनो आरो उखुमनि फेराइ खानायाव जे औवा गोरलैनि थेवल बानायनाय बेफोरखौ जों गोदो गोदायनि फ्रायनो नुनो मोन्दों आरो दाबोनो दाबो बे फोरखौ नुगासिनो ना दा
बे जोंनि माबा ओनसोलाव आरुं होननानै बुङो आरो
मा
हाग्राखौ बुंदोंना नोंथाङा?
औ औ
आरुं होननानै बुङो
औ थेवलखौ
अब
थेवलखौ होनदो नामा नोंथाङा औ औ गोजौ ओ मा उखुम उखुमाव जिखौ होयो बेखौ होनदों नामा उखुमाव खानायखौ बुंदो नामा? औ औ मोजां खोनायाखैमोन दां खोनादों
बे जे औवानिफ्राय जों दे सैनानै दिहुनो आरुं औ बेखौथ' गोदो नुनो मोनो
औ दाबो बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो औ औ जेनेबा जोंनि औ औ मागोफोरावबो बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो ना मागोआव जेरैबायदि औवा जों मोनसे माबा बानायो बेनि उनावहाय बेखौ जे सावो ना बेफोरखौबोथ' औवाजोंनो बानायनायखौ जों नुनो मोनो
औ औवाजोंनो बानायो
औ औ आरो नोंथाङाथ' मिथिखायो जोंनि मानसि थैबाबो बे औवानिनो माबा बानायनानै लाङो बेफोरखौ
औ
औवानि सांगि बायदि बेबायदि हबनानै बेनिफ्राय लाङो आरो जोंनि सिफुं सिफुंआ जोंनि जोबोद बाखनाय जाथाव आरो जोबोद मुंदांखा नङा होनबा। बे सिफुंखौबो जोंनि ओ बर' हारिनि सुबुंफोरा गावनो गोदो औ औ औ दाबो माने
गनायथि मोनो
दाबो औ नंगौ आरो बेखौ गाव बर'फोर औ आरो बेखौ बर'फोरा गावसोरनो माने औवाजोंनो बानायनानै लानाय मोनसे आगजु नङा होनबा। ओ आरो ओ दिनै जोङो बे औवानि बाहायनायखौ जों गोबां खिनिखोनो मिथिनो मोनबाय नङा होनबा।